हेल' नोंथां।
औ नोंथां औ।
खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ नोंथां नै बिराद गरम माने एसे बाहेरायावसो बिदिनो गसंलांला बायनानै दङ' नोंथां।
औ गरमलै बोथोरा ना बिराद नोंथां?
बिराद गरम जादों दासान्दि।
उम।
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
आंबो गरमखायनो नै ओरैनो जिरलाबायना दं आंबो बाहेरावनो।
ओ।
दा नोंथां ओंखामफोराथ' जाखां खाबायदां?
औ औ नोंथां जाखांबाय ओं।
होमबालाय जों एसे सावराय लायनोसै आरो।
औ औ।
दानि थासारिफोरखौ लानानै आरो फैबाय थानाय थासारिफोराव माबायदि जागोन जोंनि जिउफोरा नङा होमबा जोंनि जोंबा हाबा जाखांनायनि उनाव जोंनि फिसाज्ला फिसाजोफ्राबा माबायदियै जेनेबा जिउ खुंलांगोन बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै आरो बा जों जोंनि फिसाजो फिसाज्लाफोरखौ माबायदि सोलोंथाइ लाहोनो हागोन माबायदि राहाजों जोङो सोलोंथाइ होयोबा जोङो जोंनि फरायसा फिसाजो फिसालाफोरखौ मोजां खालाम हागोन गारजेन हिसाबै नङा होमबा बेफोरनि सायाव सावरायनोसै बा नोंथांनि बागैनो बुंनोसै दा सासे फैबाय थानाय समावथ' गारजेन जागोन नङा होमबा दा बेवहाय नोंथाङा माबायदि बे सोलोंथाइ होनो सानो माने
औ।
गोन
औ। औ जेनेब्ला उननि खोथाखौ साननानै नायोब्लाथ नोंथां माने जोबोद गिखांनायसो मोनसै आरो जेनेबा दानि थासारिखौ नायनानैनो नोंथां। दानो माने थासारिफ्रा जाबायदि जाबाय नङा होमबा ओरैबायदि जाबाय दा आरो बेनि उनावथ जोंनि फिसा फिसौनि समावथ माने बेनिफ्राय बांसिन जाहैसिगोन नङा होमबा नोंथां दा ओंखायनो मा माखासे खोथाफोरखौ साननोबा माने गिग्रोनाय फैखायो आरो नोंथां।
औ।
आं नोंथाङा सोंनाय सोलोंथाइ बेखौ एसे दोन्थनानै आं एसे माने उननि खोथाखौ सानगोन। नानै माने फंनैसो खोथा बुंग्रोनो सानदों दा जेरै जों माने दानि समावनो जोंनि समाव जेरै नायोब्ला नुयो जेनेबा। थासारिफोरखौ नायोब्ला जेरै रां रुफा बाहायनाय बा रां रुफानि माने मा होनो मुवा बेसादनि बेसेन बांनायफोरखौ नायोब्लानो नुयो जेरै दाथ गोदोनि समाव जेनेबा जों मा होनो जेनेबा माइरं मैगं थाइगं बायनाय बेफोराव माने एसेबां फैसा खरस जायामोन दा नाथाय नुबाय माने बाजौ सेेरोजा बेफोरजों माने जेबो आनो जाला दानि जुगावहाय दा बेफोरखौ नायोब्ला माने सानसे समाव जोंबोथ गारजेन जाहैगोन नङा होमबा नोंथां सानसे समाव हाबा जागोन माने बै समाव माने जों माबायदि थासारिजों भुगिनांगोन बेखौ सानग्रो आरो जेनेबा दा नायबा नुयो जेरै जों गोदो जेरै जि रोजा बा रोजा गुरोजा बेफोरनि मबाइल लानानै देरबोबाय नोंथां नङा होमबा
नंगौ नोंथां औ।
दा जों बेसे मोनफैबाय माने दानि दिनाव मा जाबाय मबाइलनि दामफ्रा जेनेबा।
जिबा रोजानिफ्राय लानानै नैजि नैजिबा रोजा आजिखालिथ आइफन से लाख नै लाख बिदि थांला होलांबाय
दा माने बेसिम जाहैबाय माने दा बेखौ सानोब्ला जों जोंनि समावहाय जेनेबा जोंनि फिसाफोरखौ फोरोंनांगौआ बा रां रुफानि सायाव साननांगौब्ला माने गोबां खस्थ जाहैगोन आरो जों सानसे दा जेरै जों जों हाबा जानानै जेब्ला जों फिसा फिसौ मोनगोन जोंनि फिसा फिसौफ्रा देरनानै जेब्ला सोलोंथाइ लागोन बे समाव माने बिसिनि सोलोंथाइया बांसिनानो माने रांजोंसो जागोन बायदिखौ नुहुरो आरो नोंथां
नंगौ थारैनो
औ दा जेरैहाय आथिखालावथ' बांसिनानो सरकारि स्कुलफ्रावबो फरायहोबावला नङा होमबा?
औ
दानाथ' मा होनो एल के जि ना मा होनो नोंथां बे एल पि स्कुल बेनिफ्रायनो जागायनानै माने
लांदां
प्राइभेट स्कुलाव सोयो हस्टेलाव दोनहरो माने जागायनायनिफ्रायनो माने फैसानिफ्रायनो स्टार्टिं जायो आरो जेरै जोंथ' गोदो सोलोंथाय लानो जेनेबा गामि खाथि खालानि जेरै सरकारि गुदि फरायसालि बेफोराव जों बेसेन नाङा जासे फरायबोबाय नङा होम बा नोंथां?
औ नंगौ।
औ नाथाय दानि दिनावथ' माने बांसिनानो बिदिखौ नुबावला दा माने बांसिन गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्राल'सो प्राइभेट स्कुलफ्राव फरायसै आरो।
उम
दा माने जायखिनि माने जायफोर मोजां मोजां एसे मोजां स्टेेनडार्डआव दा जायफ्रा साख्रि मावनाय बा एसे गिदिर गोलाव फरायनाय बिथांमोना माने उननि खोथाखौ साननानै माने दायो जेरै प्राइभेट स्कुलाव फरायो जोंबोथ' सानसे बिदिनो जाहैगोन नङा होमबा नोंथां?
जोंबो जोंनि फिसाफोरनि फिउसारखौ सानगोन नङा होमबा जोंबोथ' सानसे बिदिनो सरकारि स्कुलखौ जोगारनानै नै प्राइभेट स्कुलाव सोगोन बायदिखौसो नुुरखायो आरो जेनेबा आं। बिदि नुहुरदों आरो। औ दा बेनिफ्राय आरोबाव बुंनो थाङोबा मोनो जेरै जेनेबा एसे हायार सेक्सनाव फैबाय आङो जेनेब्ला डिग्रि लेभेलफ फ्राव फैबाय।
ओ
डिग्रिफ्राथ' आजिखालि माने बांसिन साइन्स बेजोंसो खारसै नङा होमबा नोंथां दानि फरायसाफोरा?
नंगौ थारैनो।
औ माने बांसिन फिउचार खौ माने बिसोरो बेयाव नुहुरसै आरो दायो माने साइन्सजोंल' खारो ओंखायनो।
दाथ' आरो सासे फरायसाया साइन्स फरायनांगौ होनोब्ला माने आथिखालाव क्लास लानायनि अनगायै जेनेबा जोंनो कचिंखौथ' नांखाथारगौ कचिं बा टिउसन।
औ।
बे नङाबानो जाया बायदि माने दानि दिनाव माने बादायलायनाया ओरैबायदि जाबाय जेनेब्ला सोर बांसिन जेनेबा टप मारिनो हायो बिनि सायावसो जाबाय नालाय नोंथां।
औ
औ बेनिखायनो माने क्लासजों लोगोसे माने बांसिन कचिं बा एक्सट्रा फैसा होनानै जेनेब्ला कचिं लानाय टिउसन लानाय अब्ला सानबा मोनो माने बै समावहाय बेफोर टिउसन बा कचिंफोर नि दामफोरा माबादि जाहैगोन माने बेफोरखौ नायोब्ला माने एसे गिखांनाय मोनो आरो नोंथां दा आरो साइन्सनि गेजेराव ओ औ प्रेकटिकेल खालामनाय बा गोबां मा होनो बेखौ प्रेक्टिकेलावनो गोबां खरस जायो बिसिना।
औ
औ दा नोंथाङाबो बेनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
औ
दा नोंथां दानि जुगाथ' गोबां दावखोबाय होनना बुंजायो नङा होमबा कम्पिटिसननि जुग जुग होनना बुंजायो आरो नङा होमबा नोंथां दा बिदि समाव जोंनि समहालागैथ' आरो गोबां मा मा चेन्ज जाबावगोन मा मा सोलायनाय फैगोन दा बेखौथ' बुंनो हाला खिन्थु सोलायनायाथ' फैखागोन आरो नोंथां
औ नोंथां फैगोन औ दानि जेनेबा दानि जु सोलोंनायखौ नुब्लानो माने मिथि खायो आरोना माबायदि सोलायनाया फैबावगोन
बै ब फैबाय थानाय समफ्राथ' जोंनि फिसाफोर बा जोंनि फिसौफोर होनांसिगोन बेफोरावथ' आरो गोबां सोलायनाय फोगोन माने बुंनोनो नाङा बै समाव बा बिजाब महरै थाहैगोन ना थाहैया आं बेखौनो माने गिखांनाय मोनो आरो बा सानखां हरो आरो जेनेबा बै समावथ' बिजाबानो थाहैनाय नंला बायदि मोनदों आरो बिजाबनि सोलाय मोनफ्रोमबो स्टरफोराव माथिख डाइरेक्ट मा होनना बुङो बे आइपेदजों लोगोसे बा दिजे बुस्थु जोंसो फानहरखागोनखोमा बायदि मोनो आरो आं दा नांगौ जानाय रिसर्स फोरखौ लोगोसे गंफ्रोमबो न'खरावनो जेनेबा मोनसे मा होनना बुङो टेक्न'लजिनि बुस्थुखौनो बाहायथारनो नांगोन बायदि मोनहैयो आरो जेरैबायदि जों ङो न'खराव लेपटप नङाबा मोनसे पिसिया बे मोनसेखौ लाथारग्रोनांगोन बायदि नुहुरो आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे बै समाव अनलाइननिसो जुग जाहैगोन बायदि मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
दा ओरैबायदि माने जौगागोन होनना सानो आङो फैबाय थानाय समफोराव बेनि थाखाय जोङो दा समाव जों गावखौनो बिराद स्ट्रङै लाखिनांसिगोन सानो आरो जेरैबायदि रांखावरिनिफ्राय लानानै न'खरखौ लानानै समाजखौ लानानै जोङो माने स्ट्रं जानांसिगोन होननो सानो आरो जोङो स्ट्रं जुदि जायाबा जोंनि फिसाफोरखौ बा फिसौफोरखौ जोङो मोजाङै मा होनो फरायलांहोनोबा बिसोरखौ फैबाय थानाय बिसोरनि जिथुबा संसारा जाहाथे गोजोन जायो बिनि थाखाय जोङो मोजां मा होनो बिसोरखौ गुन गोनां सासे मानसि खालामनो हाहैनाय नङा बायदि मोनो आरो बेफोर जुदि जों स्ट्रंफोर थायामोन थायाबा गैया जायोब्लाथाय दा दा बेनि थाखाय जों दानिफ्रायनो एसे बेफोरखौ नोजोर होनानै जों गावखौनो स्ट्रं जानांसिगोन होनना सानो आरो दा बेनि अनगायै जोङो फैबाय थानाय जोंनि जिथुबा फिसौ फिसौफोरखौ जोङो मोनसे मोजां मोजां राहा लामा होनो थाखाय जोङो मोजां साबजेक्ट बा मोजां आयदाफोरखौ जोङो लानो थाखाय बिसोरखौ खावलायनांसिगोन आरो
औ औ नंगौ
ओ जोंनि गोबाङानो उन्दै समाव बेफोरखौ सायाख'नानै लानो रोङा नालाय नङा होमबा? गाव मा फरायनांगौ अबे लामाजों थांनांगौ बा फरायनाय समाव मा मा जिरादखौ नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो बिसोरनो नांगौ जानायनि सिगांनो जोङो मा होनो हानाय जानांसिगोन आरो
औ नंगौ
अब्लासो बिसोरो मोजां लामाथिं थांनो हागोन होननानै सानो आरो आं नोंथां दा बेनि थाखाय जोङो नोंथाङा बुंलांखाबाय साइन्स लानांगौ नोंगौ साइन्सआ जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो आंबो दानि दिनाव जोङो मोनसे कम्पिटेटिभ एकजामखौ जुदि हैनांगौ जायोब्ला जोङो सानखान्थिनि जोबोर गोरोन्थि जायो नोंथां
औ नंगौ
नि गोनांथि जायोबा जोङो ओ ओइस एस बा हाइ स्कूल समनिफ्रायनो जोङो बे सासे फरायसाखौ जों जोबोद मोजां खालामनो नांगोन आरो नोंथां सानखान्थिनि बेलायाव आरो साइन्स बेलायाव लोगोसे मोजां जब होननानै नायागिरनो थाङोब्ला जोङो बांसिन साइन्सखौ नुहुरो आरो आंनि बायदिब्लाबो आरो जेरैबायदि जोङो मोजां जब होननानै बुङोबा मोनसे स्पेस साइन्टिस्ट जुदि जानोबा साइन्टिस्टआथ' मोनसे गोबां मानगोनां मा होनना बुङो साख्रि होनना बुंनांसिगोन आरो जों बेफोरबायदियाव जुदि मोननो था खाय बाथ' साइन्सखौथ' लाथारनांगोन नङा होमबा नोंथां साइन्स गैयाब्ला जेबोआनो जानाय नङा होनना सानो आरो लोगोसे आं साइन्सखौ मानो मो जां नुहरो बिगियानखौ मानो मोजां नुहुरो बेनि गुबै जाहोनाबो बेनो माने साइन्स लाइ बिगियान लायोबा माने आर्टसखौबो हाया। जेनेबा आरिमु आयदा आ-आरिमु आयदाखौबो माने हायो आरो बियो। बिदि सानो आरो। आं बेनि थाखायनो माने बै बिगियान साबजेक्टखौहाय माने जोबोद मोजां मोनो माने बे लामाजोंनो फोरोंनांगोन होननानै आं गावखौ सानो आरो लोगोसे आं बे खौबो लुबैयो जे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा बिगियान लाइनजों थाङोबा हयथ' जोङो नांगौसेबां गोबां मा होनो दावखोगोन गोनो आव दावखोगोन होनना सानो आरो आं नोंथां।
औ औ
दा नोंथाङा मा सानो दा जेनेबा जुदि साइन्सखौ जुदि गासैबो फरायसाफोरानो लायोबा माबायदि जागोन होनना सानो नोंथाङा?
जेनेबा साइन्सखौ जुदि गासैबो फरायसाफ्रानो लायोबा माने जोंहा मोनसे खोथा माने टेक्न'लजियाव माने बांसिन आपग्रेड जागोन बेखौ नुहुरो आरो नोंथां।
ओम नंगौ थारैनो जेरैबायदि
ओरैजा जेनेबा गासि बो जुदि फरायसाफ्रानो जुदि साइन्सजों खारजोब्बाबो जाया नङा होमबा नों
बेबो नंगौं ओं थारैनो समाजबो सिबिनांगौ।
औ औ
ओम
ससियेलजों लोगोसे जोंहा जेरै- मा होनो हिस्ट्रि लाइन जेरै- मोनसे हारि बा जुदि मोनसे हारि बा गावनि जुदि माबाखौ जुदि सानोब्ला माने औ औ फरायना लाखिनो थाखाय माखासे जारिमिनफोरखौबो लिरलांनो गोनां जायो नालाय नों थां बे माखासे कालचार बेफोरखौबो नांगौ जायो।
बेनि थाखाय सोरखाराबो सुजुग सुबिदाफोरखौ होबाय थानांगोन आरो
औ औ औ नंगौ।
ओम
सोलोंथाइ बिथिङाव माने सरकाबो नायनांगोन आरो माने।
ओम ओम
औ
होमबाबो न'खराव जुदि सासे साइन्स बिगियाननि आयदायाव थायोबा मोजां जागोन नामा?
औ जायो जायो।
सासे समाज सिबिनाय जाबाय सासे टेक्न'लजिजों गोरोबखानो खार फानो रोंनाय जाबाय नङा होमबा?
औ औ
ओ दा जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
ओम
बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।